खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नानि खोनादो ना?
औ खोनादो।
औ औ मा खालामदो नानिया?
दङ ओरैनो जिरायना।
ओं सार्स आंबो दङो बिदिनो ओमफाय ओ
ओं जानानै जिरायनानै दङ।
ए, मा ओंख्रि जानाय ओमफ्राय नानि मोनहा?
जाहा अमा जादोंमोन। आब'आलाय जागोना जायाखै?
आंबो जाखांबाय
औ, मा ओंख्रि जानाय?
जोंनाबो दालि आरो लाब्रा संनायमोन। ओमफ्राय नानि दिनै मोनसे आयदा लानानै सावरायबाव सावरायलाय
औ औ जागोन दे। सावरायजागोन।
औ आबाद मावनायनि सा आबादनि सायाव रायलायनोसै नामा?
औ औ जागोन दे।
औ ओमफ्राय नानि मोना आब बाद मावो ना न'खरावहाय?
औ जोंहाथ' डाइरेक्ट न'आव मावा खिन्थु जोंहा आबै आबौनाव मावो आरो ना
ओ ओ हेलौ उम ओमफ्रायो दैलांनि आबाद मेसेंनि आबाद मोननैखोबो मावो नामा मेसें माने गोरान गोरान आबाद जेरै मैगं थाइगं फाथो बेसर बेफोरबायदिहाय
आबाद मावनायाथ' आबै मोनहानाव माव मावजोबोआनो खिन्थु आं मायो मोजाङै मिथिया आरोना मा मा मैगं बा मा मा मैगङा गोजां बोथ बोथोराव मा मा मैगंया दानि आं बे बेफोरखौ बारा मोजाङै मिथिया जोंहानि न'आव डायरेक्ट गाया नालाय किन्थु आङो आबादफोर खोलाय मावो होननानै मिथियो आरोना जेनेबा मैगं थाइगंबो गाव गायो बिराद ओमफ्राय आ ओ आरोबाव माइबो गाइओ आरो ना जोंहाबो
ओ उम बिदिनोम माइखोथ' जोंना गोदो गोदायनिफायनो गायखायो नोङा होमबा? आबै आबौमोननिफ्राय बै एकदमबारे बहुद सिगांनिफ्रायनो बिदिनो माइ गायबो थायो मा जोंना आरो बांसिन आबादजोनो सोलिनो सोलिनो हायो नालाय न'खरफोराबो बारा इदि जौगानायबो नोंखाया जोंनि न'खरफोरा बेबायदिनो। माइ आबादजोनो सोलिनो नाजायो न'खरनि थाख खायबो लोगोसे बेफार फालांगिनि थाखायबो बिदि नङा होमबा बेबायदिनो जाहाथे गावनि खौबो गावनि नांगौखौबो सुफुंनो हायो। बेबादि गोदोनाथाय बिदि ओ बेफारनि थाखाय खालामामोन बे न'खरनि थाख खायल' माने बोसोर मो मो जोंङो माइ आबादखो खेबसेल' मावोमोन नालाय बोसोराव जाहाथे देग्लाय बोसोराव गायनाया फैगौ बोसोरसिम सोलिनो हायो बेफोरबायदि आरो। बेफोरबायदि मोनसे हिसाब खालामनानै फाय माइ आबादखो मावोमोन ओमफाय लोगो एसे आरो माइ जोंङो ओंखामल'थ' जानानै था नोंआ होमबा? ओंख्रिफोरबो नांगौ जायो जोंनो बे बेनिखाय बिदिनो माइ जेला माइ हाखांङो बेनि उनावनो माने लोगो लोगोनो गोरान खेथि थि मावनायनि बेफोरबायदि माबायो आरो गोरान खिथि जेरै बेसर गोदोथ' बिदि थावनि जेबो थावजो जानाय बारा बिदि माबा नोंङामोन थेवबो बिदिनो बेसर फाथो बिदिखौ मावोमोन आरो। ओमफाय जोंनाव बुंङो खाला दालि बेफोरखो फोयो नों नुफेरबायना नुफेराखै खाला दालि फोनायखो?
औ नुफेरबाय मा होनगोन आबाद मावनायखौ होनोब्ला जोंना दा आबाद मावनाया थ' गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय नंङा होमबा? औ आब' होननाय बा बिदिनो जोंना दा जेनेबा आबादावथ' गोबां रोखोमनि थायो नालाय आब बया होनदोंमोन जि ए जोंना इदि गोदो बेफार फालांगियाव ओ बाहाया मोन होन्ना नै औ नंगौ औ जोंहा बेरा दा दानि जुगावथ जोंहा जोबोद दाव जौगाखाबाय नालाय सोलोंथाइजोंथ दा मा होनो जेरै नालें खर बिगुर, नालेंखर गायो नालेंखर बि गुर खौबो गोबां बे साद बानायो। आरो रुबुर रबर बिफां मोनसे दं ना? मिथियोना आब आ? औ बेखौबो जायहा बा जेनेबा गायनानै सोरहाबा बागान खालामोबा बेफोरबायदि खौबो बेफर फालांग याव बाहायो बा जोंहा जोबोद मुलाम्फा जायो आरो ना।
उम एसे नखर सालायनो हानाय माबााखिनिया जाहैयो आरो।
औ जोंना दा बेफार ओ दा जोंहा ओ आबादखौ बुंनो हागोनदि जोंनो थाखाय आबादाबो जेनेबा रां खामायनायाव मदद खालामो लोगोसे जोंनि थांना थानायावबो आबादा जोबोद गोनांथि आरो। दा मा होनगोन औ औ ओमफ्राय बे आबाद मावनाय थायोब्ला जेनेबा
औ।
मा होनो ओ मैगं मै माइ माइआथ माइ गाय गायो आरो मैगंफोर थाबाबो जोङो जे मालाबा सानोना ओ जेनेबा जों मालाबा थ' मैगं। न'आव गायखानाय गैयाबा दिनै मा जालायगोन गा मा जालायगोन बाहेराव बाहैयनो सिन्था खालामबाय थानांगोन नङा होमबा मैगं गायखानाय
साननायानो बेनोल'। ओ माने मा ओंख्रि संगोन फुङाव मा ओंख्रि संगोन। सानफुंआव मा ओं संगोन बेफोर बाद दिमाने बेनि थाखायनो खराव मैगं थाइगं गायनानै लाखायो गोदो गोदायनि फ्राय नो बे नियमा सोलिबोगासिनो।
औ दा मैगं गाय गायखानाय थाखाबा जोंहा सिन्था जानांगौ गौ गैला आरो बेखौनो खानानै जाबानो जाबाय आरो।
ओ ओ बयबो माने। नखरावहाय माने न'आव आरो बिदिनो गावबा गाव न'नि बारियाव। बयहा हाबो मैगं गाय नो बा मैगं फोनो थाखाय दख'रसे हा थाखाथारो आरो बेफोर बायदि न'नि बारियाव न' नङा होनोमबा बयनाव बो नुयो दैलांनि दैलां मेसेंनि मेज सें जायखि जाया बोथोरनिनो आरो एकदम बारे। बोथोर मोनफैबा बोथोर बोथोर मोन गुबुन बोथोर बेफोर बायदिनो मैगं-थाइगं गायनानै लायो। फोनानै लायो जाहाथे जेबो असुबिद बा मैगं थाइगंनि बेफोर बायदि।
औ जोंहा सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैला आरो मा जागोन मा मागोन बेखौ मानोना सब बोथोरावनो औ औ गावबागावनि न'आव माने गायनाय दं। फाइनालाय बेजोंनो। दानो हाबाय।
ए
आब'आ मा मा आब' मोनहा मा मा मैगं गायो?
जोंना दा थाइबें गायदों ओमफ्रायायो लेसिरि ओमफाय आरो भाथ केेरेला होनो जे बेबो बाखि बानलुफोराथ' थाखा खायोआनो फांफा फांनै ओ ओ बोथोरनि मै बुंनि माने गोसो थावानो बेलेग जाखायो। साबसिन जायो। जा रोमै था मैथाथ' माने बयनिबो न' खराव नुखाथारगोन आरो मैथा। मैथाया थाखाथारो ओमफ्राय दा आरो गोलोम बोथोराव माने ओ। गोलोम बोथोराव मैथा। बांसिन नायगिरो नालाय मानसिफोरा। मैथाखौ जानो साबसिन मोनो। बेफोरबादि। उम।
फ्राय आं माने लाइखौबो जानो मोजांथार मोने।
औ-औ लाय उम। दा आरो लाइनि बोथोर नङा नालाय। बिदिनो लाइ लाइ थाबाथ' लाइ औ लाइ गिदिर थायो। लाइभ। फिसा थायो लाइ फाख्रि बेफोरबायदि।
औ। आं बारामोजांयै मिथि जोबानो।
औ-औ। बिदिनो जोंना। ओंख्रिफोरानो बिदिनो जाखायो नालाय। अबबा बुथुमनाय ओंख्रि गोबां। सिन जायोना जोङो बेनिखायनो जोङो न'आवनो माने न'नि बारियावनो जगार खालामजोबना लाखायो आरो। जाहाथे जि जानो गोसो बा नोङो बा ना गुरनो थांब्रबबाय। न'नि बारियावनो नोङो खारदै फैजानबा मायबा माबि बुथुमनाय मैगं खाब्र'बलायबाय। जाबायानना बोथिसे। बेफोरबायदि आरो। आं दहायनो होनखादोंमोन। जे जोंना बारा माने थाव बाहायामोन नालाय बेनिखायनो बेसरनिबो बारा माबा गैयामोन आरो गोदो। जों बांसिन खारै होजायोमोन नालाय बेखायनो थालिर बिफां बहुथ गायना लायोमोन।
औ।
थालेर आइ आयथाखौ बांसिन नुयोमोन आरो थालिर आयथाया माने थालिर आयथाना खारैआ बांसिन गोसासिन जायो नालाय। थालिर आयथाखौ बांसिन गायोमोन ओमफ्राय आरो थालिर आयथाजों नोङो जौबो बानाय जायो आरो नोङो थालिर आयथा थाइसे जाबानो मानो नों आबाद माव जोंना बयबो आबाद फोथारावनो थाहैजोबखायो नालाय सानसे गोजो। मउ उदैया माने थाजिम। थायो आरो थालिर आयथाया। बेफोरबायदि बेनिखायनो नो जोंना बारि मोनसे थाखाथारो मैगं बारि।
ओम बयनिबो न'आव नुयो।
औ बयनिबो न'आव नुयो। मेगो मोनसे गायना लानाय मोनसे नियम बायदियानो जाहैलांबाय आरो बयनिबो न'खराव थालिरखो ओङ सोरबा बायदिआ आबादबो मावो थालिरनि उम
ओं बेफोर जोङो बेफार फालांगि खालामोबा मुलाम्फाबो जा जायो नालाय खायसेया थ जोबोद जोबोद ओम गोबां बागान खालामना लायो। गोबां मैगंनि बा-बागान खामना लायो आरो बेफोरफोरखो ओ ओम गिदिर गिदिर इन्डासट्रिफोराव फानहरो आरो जोबोद मुलाम्फाबो जायो आरोना
आरो थालिर दंफां फांसेया माने रोदानिफ्राय माने बिलाइसिम बिनि गाससिबो बाहागोआनो बाहायजायो नङा होमबा उम रोदाया खारै जाहैबाय फस्लाखौथ' आरो आङो इन्डास्ट्रियाव लांनानै एसे मायबा मायदि बानायनाय बिदिबो नुदों माने आरो बिलाइखौथ' बिलाइ जोंनो नांखाथारगौ
औ
ओम फिथाइनिफ्राय माने मोनबो बुस्थुआनो माने बिना ओरैनो थांगार जाया आरो थालिर दंफां औ थालिर बिफांनिया जानांगो बेफोरखौ मोनथिना नैनो गोद गोदो गोदायनिफ्राय दा माने न'नि उनफोराव बिदि गायनानै लाखायोमोन बेबायदि
उम उम। बा नानि दिनैनि सावरायनायखौ फोजोबला द निसै
औ आङो आब'जों रायज्लायनानै जोबोर गो सनाय मोनबाय मानोना आं जोबोद आबाद जोंहा न'आव बारा गाया नालाय बे मैगंआ एसे एल गायो ओमफाय माइरंखौथ' जोंहा आबै मोननाव लायो ना दाब'निफ्राय आं आरोबाव मिथियै मिथियै खोथा जोबोद मिथिबाय आरोना आबाद मावनायनि सोमोन्दै औ जोबोद मोजां मोनबाय आङो गोजोननाय थाबाय दे।